ह खोनादों नोंथाङा?
अ अ खोनादों नोंथां।
औ नोंथांनिसिम मोनाबिलिनि गाहाम हामलायखौ जासिग्रोनाय थाबाय।
औ नोंथां नोंथांनिसिमबो।
औ। नोंथांनो बे समाव ओ औ। नोंथांनो बे समाव आं कल खालामनायनि जाहोना बेनो जि जोंनि जितु बर'फोरनि गार औ गाननाय जोमनाय आरो जों गोदो गोदाय सित औ। जाबायदि दानानै गानोमोन मा माबायदि दानानै गानोमोन बेफोरनि सायावबो सावरायनो होननानै ओ नोंथांखौ कल खालामनाय जादों।
अ अ नोंथां अ नोंथां सावरायनो हागोन औ ।
औ अब्ला नोंथाङा बेखौ फोरमायनो हागोन ना जे गोदोनिफ्राय फ्राय दानाय जों जिया आरो आथिखालनि दानाय जियाव मा फाराग दङ एबा जों गोदो माबायदि दि मुंनि जि दायोमोन आरो मा मा जि दंमोन?
आं नोंथां फोरमायनो हागोन।
औ।
ओम बुंनो थाङोब्ला बर'फोरनि जोंनि दोरोङारि गाननाय जोमनाय होनब्लाथ' जोंहा गुबैयै माने गोदो गोदायनिफ्रायनो बर'फोरनि सिनायथि हिसाबै माने जोंहा दख'नायानो दोंखायो नङा होमबा?
औ नोंगौ।
जेरै जों बे दख'नाखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा गावजों गाव आखाइजोंनो माने दानानै जोङो गाननायखौ जोङो नुनो मोनो आरोना। ओ जेरैहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने जि दानायाव जोंहा औवाजोंनो बा नायनाय माने जायखौ बुङो हिसान बा साल खुन्था बेबाय दि हिसानिफ्रायनो माने सालखुन्था बानायनानै जोङो माने ओ गावनि जि जाबादि दख'ना नांगौ बेफोरखौ जोङो गानबोनायखौ नुनो मोनदों आरोना।
औ नंगौ।
आथिखालावथ' जोंहा बुंनो थाङोब्ला माने जोङो गोबां रोखोमनि नोंनो मा रोखोमनि खुन्दुं नांगौ बेखौ जोङो हाथाय बाजारफोरावबा बायनानै मोनो नङा होमबा? ओ जेरैहाय जोङो खुन्दुं खौ नोंनो मा रोखोमनि गाबनांगौ जेरै गोमो, गोथां गो जा बेफोरबायदि माने नोंनो नांगौ रोखोमनि गाबखौ मोनो आरोना आथिखालाव। ओ बेजों लोगोसे जोङो खुन्दुङा गोबां रोखोमनि थायो जेरैहाय जोंहा मासरास थायो पलेस्टार थायो बेबाददिनो ओ बेबदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो ना खुन्दुङाबो ओम बेखौ जोङो नोंनो मा रोखोमनि खुन्दुं नांगौ जों बेखौ लाबानै माने गिबियाव जोङो माइदि होनानै खुन्दुंखौ सोंनानै माने जोङो जोन्थोरजों थुननाय जायोआरोना।
औ।
जेब्ला जोङो जोन्थोरजों थुनखांनानै जोङो हिसान दायो ओमफ्राय बेहाय जोङो आगरबो सेबखांनो हायो आरोना। जोंहा गोदो गोदायनि फ्रायनो गोबां रोखोमनि आगर दोंखायो जेरैहाय जोंहा गोदो गोदायनो लाव बेगर, फारौ मेगन, दाउसा मोख्रेम, हाजो आगर, दिं खिया दिं खिया आ गर बेबायदिनो बैग्रि बिबार बेफोरदि रोखोमनि आरोना। बेखौ नोंनो मा रोखोमनि आं गर नांगौ जोङो बेखौ माने गिबियाव जोङो सेबखांग्रोनानै लायो आरो ग्राब बहियाव आथिखालाव आरोना आथिखालनि सुबुंफोरा ओ बेबादिनो जोङो दानाय जायो बेजों लोगोसे माने गोदो गोदाय जोंहा माने ओ बेबादि दायोमोन सालखुन्थादों आरो गोदो गोदाय जोंनो दा जि रोखोमनि गाब नांगौ माने बेबादि गाबखौ जोङो मोननो थाङामोन आरोना
औ नंगौ
बिसिनि माने ओ नोंनो जोङो गाबफोरखौ माने मिथिंगायावनो गासैबो माने बिफांनि फिथाइनि फिथाइनिफ्राय लाना बिलाइ रोदा बेफोरनि बिगुर बेफोरखौ माने जों सिफ्लेलाबायनानै माने जोङो बबे आगर बबे बिलाइजों बबे रोदाफोरजों जेनेबा ओ मिक्स खामना मिलायबाथाय मा रोखोमनि गाब जागोन बेफोरबाददि जोङो माने बेफोरबादि गाबजोंसो जोङो मिथिंगायानि गाबफोरखौ फुननानै रोदाब बिलाइफोरखौ फुननानै जोङो दानायखौ जोङो खोनानो मोनदों आरोना गो
औ नंगौ औ
आरो जोंहा बुंनो थाङोब्ला सानै आसागि बैसागि दङमोन जेरैहाय बिसोरो गोबां रोखोमनि माने खाथिजों मा बबावबा द एयारप्लेन बिरला दाउ बिरलांनाय माने गोबां रोखोमनि जि बेसादफोरखौ नुवा माने बेफोरखौनो नायनानै माने बिसोरो ओ आगर एरनायखौ जोङो मिथिनो मोनो आरोना
औ नंगौ औ
गोदायहाय जोंहा अ आथिखालाव दाथ बेबादि माने हिसान दानायखौ माने गोबांखौनो जोङो नुनो थांनो मोनलिया आरो ना ओ मानो मानो होनोब्ला आथिखालाव माने मिसिन ओंखारबाय औ मिसि सिन ओखारबाय नङा होम्बा बे मेसिन नङा मानो
औ नंगौ
नुनो मोनसै आरो ना
औ नंगौ
बे ओ खाथि खाला ओनसोलावल' जि दानायखौ जोङो बांसिनै बांसिनानो जों नुनो थांनो मोनलिया आरो ना बबेनि न' माने गासैबो न'खर न'खर माने बेफोरबादि जि दानाय हिसानफोरखौ थानायखौ जोङो मोनथिनो मोनोमोन आ
औ नंगौ औ नोंथांनाव आरो आं मोनसे सोंनो सानदों जे जों जायतु हिसान औ हिसानखौ दायो होनना बुंदो नोंथाङा आखाइजोंनो दायो दा बे खौ ओ दानायनि जिथु आगजुग जोंहा गोदोनि फायनो दोङो जेब्ला बे आगजुगा बेखौ बैफोर आगजुगनि मुंफोर खौ नोंथाङा इसे फोरमायनो हागोन नामा
अ हागोन नोंथां ओ बिदिब्ला नोंथाङा खोनासंलां दोना बुंनो थाङोब्ला जोंहा गिबियाव माने ओ औवाजों माने ओ ओ बेबादिनो खुन्था मोनब्रै बेबादि ओ साल खुन्था- दाननानै लाग्रोनाय जा- जायो आरोना। अ बेनि उनावहाय जोङो ओ बे साल खुन्था जाखानायनि उनाव जोङो बेयाव गोबां रोखोमनि माखु रास बेबादि हिसानजों थाफानाय जेरै जोनथोर माने बेफोर खुन्दुं थुननो थाखाय बेफोर माने गोबां आगजुफोरखौ बेफोर- खौ नांगौ- जायो आरो ना नोंथां जेलै ओ थाक- काल बेखौ ताखाल बैफोरबादि दान दा-दाग्रा बेयाव रोखोमनि गोबां राज बेजों लोगोसे गनस्रि बेफोरखौ जोंनो नांगौ- जायो आरो ना आरो बेजों लोगोसे- से जि दानाव जोङो खुन्दुं आरि नांगौ जाख थायो बेफोरखौ बेजों लोगोसे राज राजाबो गो ओ बेबायदिनो गुबुंबो थायो अबेबा गेसजों बेबादिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो-
औ नंगौ
औ खोनादोंना नोंथाङा?
औ औ नोंथां खोनादों।
औ
हेलौ नोंथाङा खोनायाखै नामा?
औ दासो-
अ जोंनि- मा नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव बेबादि आथिखालाव जि दाग्रा दङना गैला नोंथां?
औ दं जोंनावबो बेबायदिया औ थेवबो औ। थेवबो जोबोद- खम नुनो मोनो जोङो। दा जोंनि नैबे जिथु- आं जेराव थायो बेयावबो बेबायदि- बिनो जि दानायखौ जों नुयो आरो बेवहाय जोंहा आथि- खालाव गोदान मुगा हिसाबै जोङो गोबां रोखोमनि ओ गुबुनजों सोनारनानै जिथु जों जायखौ बुङो इन्दि मुगा इन्दि खुन्दुं बै इन्दि खुन्दुंखौबो ओ- जों गोदान आदब- दानायखौ जों नैबे जोंनि ओनसोलाव नुदो। जेरैहाय बेथ' जोंनि गोदोनि मोनसे नेममोन बेबो ओ बर'नि जे इन्दि खुन्दुंजों इन्दि जि लुनाया दा बेखौ जोङो नैबे जोंनि गामियावबो। औ खायसे-
हेल'। नोंथाङा खोनायाखै नामा?